खोनायाखै?
खोनादों। जाखांबाय आदारा?
दासो जाखांदों।
मा मोनजाखोलै? मा मोनजाखो?
सामब्राम बाथोनसोलै।
द' द' गैया?
ना दङमोन ओमफ्राय आंहा मोन जायाखै।
मानि थाखाय मा लोमजादों नामा?
लोमजानाया दाख्लैसो लोमजादोंमोन ओमफ्राय बेनि लोमजानाय नि मुलियानो जाबाखै ओमफ्राय बे मुलि जोबबासो जो मोनजागोन
मा लोमजादों लोमजानाया?
लोमजादोंलै उदै सानाय।
उदै सानाय मानो उदै सालाबायखोदे।
बिदिनो आरो सो
बिसि गोबाव जाखो?
गोदोनिफ्रायनो।
ए गोदोनिफ्रायनो। सन'ग्राफिफोर खालामाखै? दे।
खालामाखै।
ए।
उदै सानायखौनो थाबाय थायोमोन बेखौनो जाफेरामोन ओमफ्राय दासो जाबाय।
फा फातखाजालों देग्लिनानै।
लोंनोनो बायो आङो दङ' दंनायालाय बिफाङा।
लोंनांगौब्रा देग्लिनानै एसे एसे लों सुमफ्राम बिजौफोर जा सुमफ्राम बिलाइ गोरलै सिलिनाय। ओमफ्राय ओ लोगोफोरखौ एसे सोआखै?
ओहो। आङो दाख्लै सानबाय थादोंमोन। सोरखौबा सोरखौबा खोन्थानानै सोनोसै नामा होननानै ओमफ्राय आंनो बावनानैसो थादोंमोन। ओमफ्राय नै दाख्लैफोरसो बे मानसि सोर मेसेज हरलाबायनानैसो गोसोआव फैनानै एसे होखांफिनबायहाय।
उम। होखां नांगौ होखाङाबा जाया
गावस्रा रायलायबाय थायो खोमा
लायरायाबा लाय
जि बुरजा मोन मोनलायबाय खोमा
जि बुरजायाथ' मोनसि गोन मोनथिगोन मोननायालाय जाहांबाय।
दाइनजिल' मोनदों
दाइनजिल' आंना दाइनजिनि बारालै जोंना आंना स्निजौ बारबाय
बाब्रे
जोबलायसिगोनसो आंना
जोबसिगोन
ओमफ्राय
गोदान गोदान मोनफिना होमबा?
गोदान मोनफिननाय नङा खोमा उहोम बेखौ मिथिथ'आ र' उननि माबायाव जालांसिगोन बे माइफोर गाया माइ गाया देग्लाय?
गायो
खोथियाफोर फोबाय?
खोथियाफोबाय ओमफ्राय गायथ'वाखै दैयानो जायाखै
ए नोंसा नोंसा माथो दैबो बोहैबाय थाखोयोमोनलाय
दैया बोहैनाय दङ ओमफ्राय माने अखा गोसा हाबासो दैया देरनानैसो माबा जायो ओमफ्राय दा दैया गिदिर नङा ओरैनो फिसासो
अ नोंसिना बै ओरै बारस लांग्राजों मोनना बिसिनि गामियाव उम ओइथिंनासो र' अबेथिंमोनलाय दै मोजां नुग्राया अ बै नोंसिनि नोंसिनि मोननायनि सिगां एसे दैया बरिया थिल थाबाय थायोना बाव उरां गेटनालै उरां खोनाबाय हो हेल' उरां बिरदों होनदां मोजां जायगायाव थानानै रायलाय नों
दसे रायज्लायखांनायनि उनाव खोनायाखै
उम उम
दसे रायलायखां दसे रायलाय खांनायनि उनाव